हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
अ अ खोनादों।
औ दे
फ्रिबा?
औ फ्रियाव दं नोंथां
अ होनबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो रायज्लायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां
अ टपिकआ जाहैबाय ओ जोंनि थांनानै थानायाव दैया माबायदि गोहोम खोख्लैयो बा एबा ओ थांनानै थानायाव दैखौ जोंनो माबायदि गोनांथि जायो बिनि सायाव सावरायगोन आरो
राय जागोन दे
औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा माबायदि जोंनो थांनानै थानायाव दैखो गोनांथि जायो दैनि गोनांथि जायो?
औ नोंथां आङो बेखौनो बुंनो हायो जे ओ जोंनि सुबुं माहारि बा जिब जिबि बिफां लाइफां बायदिसिना बायदिसिनायानो जा माने थां थानो थाखाय माने जोंनो दैया गोनांथि गोनांथार आरो माने इम्पर्टेन्ट माने दै गैयाब्लानो गोबां जिब जुनार, बिफां लाइफां, मानसि बायदिसिना माने गोबां माने जालांगोन आरो।
औ
बेखायनो जोंनो माने दैया गोनांथार आरो बे बेलायावनो जों बुङो बेे सुबुं माहारिनो माने गोग्गो दैनि गोनांथि। बे औ गोग्गो गो दैखौ जोङो गोबां जायगायावनो मोना। गोबां जायगायाव गोबां जायगायाव मोनो। नाथाय जोंनो गोग्गो देहायै लाखि देहाखौ गोग्गो जुदि लाखिनोबा जोंनो माने मोजां दै बा मा होनो बेखौ माने माने गोग्गो दैखौ जोंनो नांगौ आरो बे गोग्गो औ बे गोग्गो दैखौ लाखिनोब्ला जों मा खालामनांगोन मिथिंगानि बायदिसिना आबहावा जेरै गाज्रि जानाय दैमा दैसाफोरनिफ्राय माने बेफोरखौ जोङो होबथानांगोन आरो माने गाज्रि मैला गारनायनिफ्राय बायदिसिना माने जोङो गाज्रि गारोना दैयाव बेफोरखौ माने होबथानांगोन आरो अब्लासो जोङो सुबुं माहारिया गोग्गो दै लोङोब्ला थांनानै थानो हागोन दा बे बेलायावनो नोंथाङाबो एसे फोरमायदो जे माबोरै जोंनो दैया गोनांथि सुबुं माहारिनि थाखाय
दैयाथ' जेनेबा थांनानै थानो थाखाय जिब जुनार बा बिफां लाइफां गासिनिबो गोनांथि दै नङाबानो जाया जोङो
औ नंगौ
औ बिफां लाइफांनिफ्राय लानानै मानसि जिब जुनार गासिबो ओमफ्राय आ दैयाथ' जेनेबा बुहुद लोंनायनि अनगायैबो जेनेबा बुहुत खामानियावनो बाहायो जोङो दैखौो आ आबाद मावनायनिफ्राय लाना नानै इडासट्रिस ओ खामानिफोराव बाहायनाय ओमफ्राय आरो ओ लाइटखो माने कारेन्टखौ माबानो थाखायबोथ' जोङो प्रडिउस खालामनो थाखाय थ' जोङो दैनि गोनांथि जायो। दै नङाबानो जों लाइट खो खालामनो हाया बेफोरबो ओमफ्राय बिदिनो आ लोंनायनि अनगायैबो माने बुहुत खामानि दङ इन्डासट्रिसफोरावबो बाहायो माबा माबि बानायनो थाखाय दै नांगौबो दैनि गोनांथि जायो। ओमफ्राय जोंनिया फ्रेस वाटारखो ओ फ्रेस दैखौथ' माने बांद्राय मोननो थाङा दां बांसिन दैयाथ' दोङो जोंनियाव माने बुहुमाव थ' सेभेन्टि सेभेन्टि ववान पारसेन्टनो दै खिन्थु माने बेयाव माने फ्रेस ववाटार मोननो थाङा आरो बुहुत खम बिनिफ्राय उम ओमफ्राय आरो दाथ' आरो बां सिन दै फोराबो हा माने बांसिनसो पलुसन जालांबाय आरो ना माबानि मानसिफोरनि आ बे प्लास्टिक जों प्लास्टिक ओमफ्राय आरो बिदिनो माबा माबि गाज्रि बेसाद जाबोरफोर गारनानै माने मोजां दैखौबो दानिया बांसिनसो लेथ्रासो खालाम लांबाय ओरैनोथ' जोङो खमखा जेनेबा मोजां दैैया लोंजानाय दैयानो बुहुत खमखा खिनथु मानसिफोरनि माबा गैयाव आरो ना ओ एवारनेस गैैयाव साबसि गैयैफोरदियाव माने बांसिनसो दैया लेथ्रा जालांबाय
औ दा बेफोरनिफ्रायनो माने गोबां बेराम आजार सोमजियो नङा होमबा औ दा जोङो बेफोर दैखौ साब सिखोनै लाखिनोब्ला माबायदि राहा लानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा?
अ बेनो जेनेबा जोङो दैयाव ओम जानला मोनला मुवा बेसाद जेनेबा प्लास्टिकफोरखौ गारनाङा बा जाना मोनला मा होनगोन इखो बे अ अ आरो मुलि सुलि ना हमनायफ्राव मुलि सुलि बाहायोना बेफोर आ बे फोरखौबो जोङो बन्द' खालामनांगोन बेनिफ्राय बिदिनो
माने आबाद औ आबाद फोथाराव जे फोर बाहाय बे गोदनिफ्रायबो माने गोबां गाज्रि जायो आरो दैफोरा
उम उम नंगौ बिदिनो ओं
औ आथिखालथ' आरो गोबां माने इन्डास्ट्रि जाबाय बा कम्पानि जाबाय बे फोरनिफ्रायबो माने गोबां गाज्रि मैला बेसादफोरखौ माने दैयाव नालाजों गारहरो आरो बा बै नोगोर सोहोरफोरनि जे दाखोर दाला बेफोर खौथ' माने दैमायावसो गारहरनायखौ जों नुनो मोनो दा बे फोरखौ होबथायब्लासो फोर माने जों दैखौ माने साखोन सिखोनै लाखिनो हागोन बा रैखा खालामनो हागोन।
औ खारन दैयानो जोंनि थाखाय बहुत गोनांथि दै नङाब्ला बानखि जेबोआनोजाया माने आरो जोंनि दा जेनेबा बोथोरफोराबोथ' दै माने बोथोर बोथोराव जुदि नों अखा हायाबा माबायदि नों नोङो आबाद मावनानै जागोन जेनेबा जानो औ जानो थाखाय ओरोय जों माइरं दिहुननो नांबाय माइरं माइ गायनो नांबाय माइ गायनो थाखायथ' जोंनो माबा नांबाय उम माने दै नांगो मोजां दै जेनेबा
औ नांगौ।
बिदिनो आरो
औ दा बे बेलायावनो नोंथाङा बुंनाय लेखा जोङो माने दैया बुहुम बिखायावनो माने गोनांथार जानानै दं आरो। नङा होमबा? दा गोबां जायगायावनो जेरै
दै औ
औ औ बालाहामा जालांबाय बा रानस्राव बेफोरबायदिनो बिफां लाइफां थैलांबाय बेनिखायनो मा जोंनो दैया गोनां थिथार।
औ औ दा बे राजस्थान फोरावनो दा दैनि बुहुद प्रब्लेम जायोना
औ दै गैया
या आरो दंबावो इदिनो माबा माबि गा जायगा दङमोन बाव बावबाय आं एसे जायगानि नामखो। राजस्थानाव बांसिन माबा जायो आरो दैनि प्रब्लेम जायो आरो। उम
ला हामा जालांबाय। दंफां लाइफां रज'वा बिदि माने गोबां प्रब्लेम जायो आरो दैनिफाय
ओंखायनो माने जों दै खो जानला मोनानला बाहाय ओ जेनेबा इउस खालामनो नाङा आरोना माने अबार उम बाहायना नाङा आरो ना नांगौ खिनिखौल' बाहायनांगो जोंनि मानसिफोराथ' माने मोनबाथाय दै दैखो माने जेबो भेलु गैयै बायदि खालामो आरो ना। बांसिनानो उम बांस सिनानो माने जों मोनदो नालाय दा जोंथ' मोनदों नालाय ओंखायनो माने जों बिनि दैनि भेलुखौ मिथिया आरो खिन्थु जाय जाय जायगाफोराव माने मिन ओ दै गैया बिसोर बिसोरसो मिनथियो आरो ना दैनि भलुखौ माबायदि। बिसोरो एसे दैनि थाखायनो बेसे गोजान गोजानाव थांनानै दै लायनांगो जायो बा मायावबा ओ हाखर जावनानैसो दै दिहुननानै लोंनांगो जायो माने इदिनो बुहुत जायगा दङ आरोना बुहुत दै दैनि माने जेंना नुजानाय नुयो।
औ माने जोंनि हादरावनो गोबां आलादा आलादा जागायाव माने दैनि प्रब्लेम दङ आरो माने जे से राव दंखल बा ओ हाखर जावनो हाया बेफोरबायदि जायगायाव माने दैनिफ्राय प्रब्लेमा नुजाथियो आरो
ओं
दा माबाफोर बुंबावनो नामा नोंथाङा?
मा होनदों
बुंबावो नामा होनदो
अ अ
जेनेबा दैयाथ' दैयानो जेनेबा मा होनगोन एखौ जोंनि थाखाय माने थांनानै थानायाव दैयानो माने बुहुत माबा होयो आरो जोंनि जिउआव माने बुहुत इम्परटेन्ट आर ना जानाय लोंनाय बेखौनो लानानै जानाय लोंनायावथ दै नांखागौआनो बिनि अनगायैबो जोंनि माखासे खामानिफोर दङ ओ बिदिनो र' मा मा जागोन आबाद मावनायावबोथ' नांगौ ओमफ्राय आरो उम इदिनो न' बां लुनायावबो नांगौ जेनेबा
औ नांगौ आथिखालथ' गोबां न'खौनो माने माबाजोंसो लुयो नालाय बे अन्थाइ बालाजोंसो लुयो नालाय माने दैया माने सरासनस्रा बाहायजाबाय थानाय आरो माने दै गैयाब्लानो माने सोलि नो हाया होननायबायदि दै आरो माने दैया माने औ गोनांथिथार आरो सुबुंनि जिउआव दैया माने हानद्रेदाव नाइनटि नाइनटि नाइन पारसेन्टनो गोनांथि होननानै बुंनो हायो आरो औ दै गैयाबा माने सुबुं माहारियाबो थांना थानो हानाय नोङा जिब जिबि दंफां लाइफां गासिबो जोबस्रांलांगोन बेनिखायनो खायनो जोंनो मा दैया औ गोनांथि थिथार आरो।
उम थांनानै थानो थाखाय माने दैया बुहुत गोनां आरोना दै गैयाब्लाथ' जों थांनानै थानो ह हानाय नङा होननानै बुंनांगोन
औ नंगौ दा
आबादफोरा जायाबा माखो जों जानानै थांनानै
औ औ दै गैयाब्लाथाय आबादाबो जाया
आरो दै दै गैयाबाना जोंनि ओ जेनेबा बारहावायाबो माने ओरैबायसा दुंगोन दैनिफ्रायसोथ' जोंनि माबाया जेनेबा ओ माबायाव थायोना मेनटेन जानानै थायो जेनेबा दैनिफ्राय गुसु बारनाय बारा बारनिफ्रायसो जोंनि बारहावाया मेेनटेन जाना थायो नङाब्ला दै गैयाबा जोंनि ओरैबायदि दुंगोन माने हिटआ बारा जागोन थानो हानाय नङा आरो जों
औ थानो हानाय नङा दा
बेनिफ्रायथ' बहुद ओ माबा मा होनगोन बेखौ ओ इदि माबा बानायोना पावार प्लेेनस बिदि बानायोना बेफोरावबो नांगौ जायो दैखो इलेक्ट्रिसिटिफोरनि थाखाय जेनेबा
औ औ माने औ इलेक्ट्रिसिटिखौ माने दैनि फ्रायनो दिहुननो होनना जों मिथियो आरो माने बै गोदोर गोदोर दैमाफोरनिफ्राय बिफ्राय दैनिफ्रायनो माने औ इले ट्रिसिथिखौ दिहुनो आरो
उम बेफोरनो आरो आ द बुंबाथ बहुत दङ' गि थु माने बांद्राय दङ' आरो बुहुत बुंनानै फोजोबनो हाया दैनि गोनांथियाव
दे नोंथां समाबो जाबायमोन न'
अ अ दे होमबा
दे